हेल' खोनादोंना नों
आंथाङा खोनाया खैमोन नोंथां नोंथाङा खनसे बुंफिनलाय।
औ ओ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों । दों नोंथां ।
औ ओ । ओ नोंथाङा फ्रिनो दंना?
औ फ्रियैनो दं नोंथां ।
ओ अ दे अब्ला नों नोंथां जोंहा आबादनि सोमोन दै दसे सावरायनि । नोंथाङा सावरायनो हागोन ना आंजों औ अब्ला ओ नोंथाङा फंनैसो आबादनि सोमोन्दै ओ एसे फोरमायनानै होनो ओ होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां दे नोंथाङा सोंलाय
औ ओ आबादखौ माने जोङो माबायदि रोखोमै गायो बा जोङो ओ मा मा आबाद गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलांदो ।
नोंथां दाथ' दैलां बोथोर माइ गायनाय सम जाबाय नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां ।
जोङो माइ गायनायनि सिगां बाख्रियाव सोनानै दोननाय माइलि एबा माइखौहाय हाननानै
औ ।
सानथाम एबा सानब्रै सानब्रैनि थाखाय दैयाव सोमनानै दोननाय जायो नोंथां ।
औ नंगौ नोंथां ।
जेब्ला बे सोमनानै दोननाय नांगौखिनि सोमनानै दोनखांनायनि उनावहाय बे माइखौ बोखांनानै
औ
लान्दा जायगा एबा हायावहाय फेनलानानै दोननाय जायो नोंथां।
औ
बिनिफ्राय हरसेनि थाखाय थास' बिलाइजों एबा थालिर बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो।
औ
बिनि उनाव हालेवनानै दोननाय खोथिया थिलि दुब्लिखौ फोमोननाय जायो।
औ
दानि मुगायावथ' राज खान्थियारि औ
औ
ट्रेक्टर एबा फावटेलारजोंसो एवनाय जायो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ
एवनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय खोथियाखौ दुब्लियाव लांनानै माइदि नोंथां
औ
खोथिया थिलियावहाय फोनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
फो-फोखांनायनि उनाव खोथियाखौ रावबो जिब जुनारा खहा खालामनो हायि बायदि मुस्रि एबा बेराजों बेंथेनानै दोननाय जायो।
औ
बिनि उनाव नैजि नैजिबा दिनसिम दोननाय जायो आरो खोथियाखौ जाहा थे खोथियाया जौनानै फु जानाय जायो। नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
बिनिफ्राय बे खोथियाया जेब्लासिम फुजानाय जाया अब्लासिम जाय हायाव माइ गाय
औ
खोनादों दा नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
जाय हायाव माइ गायगोन ना नोंथां बे हाखौहाय ट्रेक्टरजों हाल एवनानै फोमोनना लानाय जायो।
औ
बिनि उनाव खोथियाखौ फुनानै सानसे एबा साननै दोननानै जाय हायावहाय जाय हायाव माइ गायगोन बे हाखौहाय ट्रेक्टर एबा पावार टेलारजों फोमोननानै बे खोथियाखौ लांनानै गायनाय जायो आरो नोंथां।
थां।
जोंनियावहाय खोथिया माइ गायनाय होनोब्लाथ गोबां रोखोमनि आलदा आलदा माइ गायो। जेरै
औ।
माइद्रा, जोसा, फरिमल, मासुरि
नोंथांनिखौ मोजां खोनायाखै आङो।
खोनाबाय एबार नोंथां?
औ।
जोंनि ओनसोलावथ गोबां रोखोमनि माइ गायनाय जायो नोंथां।
औ नोंगो
ओ जेरै माइब्रा, जोसा मासुरि, फलिमल
औ
बेफोरखौ गायनाय जायो
औ
मासुरिखौ जोंनियावहाय बांसिनानो दै गोथौआवसो गायनाय जायो नोंथां
अ
बिदिब्ला नोंथांमोननिफ्राय आं मिथिनो लुगैदों जे नोंथांमोननि जायगा एबा ओनसोलाव माबायदि रोखोमै माइ गायनाय जायो
अ अब्ला नोंथां ओम आबादखौहाय जोंथिं माबायदि मावनाय जायो होनब्लाथ जोङो गिबियावनो जों बिदिनो ओ खोथिया फोग्रोनो थाखाय जेब्ला जोङो ओ माइज्लिखौ जोङो सोमनानैहाय जों सानथाम सोमनानै जोङो जेब्ला बेखौ गाजा बेरहोनानै बोख थांनानै एसे फेन लाना दोननाय जायो बिनिफ्राय जोङो जाययावहाय खोथिया फोगोन नोंथाङाथ दहाय बुंलांखादों नङा होनबा खोथिया फोग्रा जायगा बेखौहायो जोङो हालौवनानै बेखौहायो फोमोननानै लाग्रोनाय जायो नङा होनब्ला बेखौहाय हाग्रा बंग्रा थायो जे बेखौहाय जोङो साफा खालामनानै जों हालौवनानै बेखौहाय जोङो फोसाबना लानाय जायो जे जों खोथिया फोजानाय बेफोरबायदिखौहाय जोङो खालामना लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां औ बिनिफ्राय जोङो आलि दाननानै आलि खोनानै जोङो लानानैहाय जोङो खोथियाखौहाय ओ फोनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
बिनिफ्राय जोङो खोथियाखौहाय फोखांनायनि उनाव जेब्ला जोङो बेखौहायो देरहोगोन देरहोनानै जोङो जेब्ला ओ मास मोनसेसो दोननानै जोङो बेखौहायो ओ फुनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
हेलौ खोनादों ना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां दे बुंलाय।
औ जोङो खोथियाखौ फोनानै देरहोनानै जोङो मास मोनसेसोनि उनावहाय जोङो फुनाय जायो नोंथां।
औ।
औ बिनिफ्राय जोङो ओ माइ गायनो थाखाय जोङो ओ आबाद फोथारखौबो जोङो फोसाबना लाग्रोनांगौ जायो नङा होनबा नों थां जेरै हालौनानै जोङो माइ गायजानाय गायजानाय बायदि सु सुबिदा खालामनानै लाग्रोयो नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ बिनिफ्राय जोङो जेब्ला हालौखांनानै मोजां जागोन अब्ला जोङो आलि दाननानैहाय खोनाय जायो। बिनिफ्राय जोङो माइ गायनो थाख फाय जोङो। जायबा जों खोथिया फोनानै दोनदोंमोन ओ बेखौहाय जोङो फुनानैहायो फुनानै जोङो बे बेवहायो गायनाय जायो आरो जि जायगायाव जों ओ माइ गायनो जोङो मोजां खालामना लादों दुब्लि फोथारखौ जोङो बेयावहाय जोङो खोथियाखौ फुखांनायनि उनाव जोङो माइखौहायो बेयावहाय गायहैनाय जायो आरो नोंथां। ओ नोंथाङा दि दहायो बुंलांदों जे ओ नोंथांमोननिखैबो गोबां आलदा आलदा। माइ गायो होननानै ओ बि जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो। गायनाय जायो नोंथां जेरै जोङो मागो बैसागुफोराव जानो थाखाय जोङो माइब्रा माइरं गायनाय जायो। माइ ब्रा माइ गायनाय जायो आरोना बिनि उनाव जोङो जोसाफोरबो गायनाय जायो जेरै आ फरिमल बेफोरबायदिखौहायो रनजित भरिमल बेफोरबायदिखौ गायनाय जायो आरो नोंथां जोंनिखैबो। ओ नोंथां मो मोननि नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा जे गोदोनि दिनाव जे जों आबाद मावोब्ला जोङो मोसौफोरजोंहाय हालेवनाय जायोमोन नाथाय आथिखाल मुगायावथ टेक्टर ओंखारबाय ओ नोंथां ओ जायगायावहाय दासिमबो गोदोनि बायदि मोसौफोरजों हालेवनाय नुनो मोनो नामा दासिमबो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
आं नुना जेनेबा थेकेलनो गैयामोन। जेब्लानिफाय बा थाव थेलार एबा टेक्टर ओंखारदों अब्लानिफ्राय नखर नखर मोसौ हालिया गोमालांनो हमबाय आरो नोंथां।
औ औ।
नाव आबाद मावनाय या गासिबो मिस सिं एबा टे थर थाव थेलारफोरजोंसो मावनाय जा सै
औ नोंगौ नोंथां।
बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोल आरो जायगायावहाय मोसौजों हालेवनाया गोमालांबायानोसै नोंथां।
अब्ला नोंथांमोननि ओ जायगायावबो ओ गोदोनि बायदि ओ थासारिखौ बारा नुनो मोनला आरोना नों थां
औ नोंथां।
औ
दैज्लां बोथोरावथ' जोंनियावहाय दुब्लि फोथारावथ' बांसिनानो माइखौनो गायखायो।
औ
आरो बारि बालायाव था दङ होनब्लाबो खमैनो थायो खुमब्रा था बेफोरनि अरायैबो गायनाय जाया।
औ
नो-नोंथांमोननि जायगा एबा ओनसोलाव माइ आबादनि अनगायै मा गायो?
अ' माइ आबादनि अनगायै होनोब्लाथ' जोङो माने एसे बोरि जायगायावहाय जोङो बिदिनो जों दैज्लाङावहाय जानो थाखाय दैज्लांनि मैगंफोर गायनाय जायो आरो जेरै बिन्दि, सबाय बिमा बिदिनो मैथा बांगाल, मैथा गोजा फाथो ओ खांख्रि खला बेफोरबायदिनो गोबां दैज्लाङाव मोननाय जि मैगं थाइगं जों बेफोरखौबो गायनानैहायो लानाय जायो आरो नोंथां।
औ औ।
औ बे फोरबायदिनो जोङो आबादखौहाय मावनाय जायो आरो अब्ला उम नोंथांजों दिनै आबादनि सोमोन्दै गोबां ओ सावरायनानै मिथिनो मोनबाय नङा होनबा नों
औ
औ अब्ला
औ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम साबाय खर जाहाथे आंनो बेफोरखौ खिथानायनि थाखाय।
औ अब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? औ दे।